हेलौ नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दं नामा थाय
हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा फ्रि दङना दायो
बारा इसिबां मोजाङैनो खोनायाखै माने गोसायो लासै लासै खोनादों
अ खोनाबाय नोंथां
औ खोनाबाय
औ नोंथाङा दायो फ्रि दं दा
औ फ्रि थानायखायनोथ' नोंथांजों मोननैसो टपिकआव सावरायनो सानदोंमोन आं
औ दा होमबा जोङो माखासे गेलेनायफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
ओं सावरायजायो
नोंथाङा ओरैनो बर'नि माखासे खेलाफोरनि मुं खोन्थानो हागोन ना
बर'नि खेलायाथ' जोङो बांसिनानो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय हिसाबै अन्थाइ खेला गेलेनाय
औ
आरो गोदोनि दिनावथ' दाउला सौलायनायाबो खेला दंमोन
औ
आरो आसौ बिसौ
औ
बेनिफ्राय बारा एसेबां मिथिला आङो औ नोंथाङा बुंलाय
गिला गेलेनायफोरनि बागै मिथिया होमबा नोंथाङा गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय
गिलाखौथ' जोङो नुफेरासैनिखाना ओंखायनो बारा इसिबां बेनि बागै।
औ बेसेबां न'लेज गैया आरो
ओहो बेनि बागै बारा नुवासैबो ना बेफोरबायदि खेला गेलेनायखौ
औ नोंथां
दा नोंथाङानो फोरमायदो होनबा बेनि बागै मिथियोबा।
ओ गिला गेलेनायखौथ' आंबो मिथिया माने खिन्थु बर'नि दोरोङारि खेला होनना मिथियो आरोना बेखौ। नोंथाङा ओरैनो मा मा खेला गेलेनानै मोजां मोनो अ नोंथाङा माबाफोर खेला गेलेनानै मोजां मोनो नामा होनदां।
औ मोननायाथ' गोबां मोनोमोन।
औ।
बिदिनो बेटमिन्टन मोजां मोनो।
औ औ। बेनिफ्राय
बेनिफ्राय लुद' खेला गेलेनानै मोजां मोनो।
औ।
खौबो मोजां मोनोमोन सानसे समाव दा नाथाय फ्राय गेलेनायानो थांला बेफोर खेलाखौ।
औ। नोंथाङा ओरैनो फ्रि टाइमफोराव गेलेबायनानै मोजां मोनगोन ना मोना?
गेलेनायाथ' थ' मोजां मोनो नाथाय दा खाथि खालायाव गेलेफानोबो रावबो लोगो गैया जाहैबाय नालाय
नंगौ
गेलेनायबो थांला खेलाखौ
नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ खेला गेलेनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननानै
ओं मिथियो मिथिनाया
दा नोंथाङा माखासे बर'नि गोजौ थाखोआव गेलेहैनाय गेलेगिरिफोरनि मुं मिथिगौ नामा? जेरै हलिचरन नार्जारिमोननि बागै
औ हलिचरन मोनाथ' फुटबल गेलेगिरिनि मुंदांखा नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां औ ओरैजाय दुर्गा बर'
ओं
बर'आबो फुटबल गेलेयो नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'निनो ओरैजाय मा होनो। अंकुसिता बर'
ओम नंगौ दङ बुंनो थाङोबा गोबां। बर'निफ्राय दा आरो ओंखारबावदोंसो गेलेगि
औ जाखांफुनाय लाइमोनफोर ना। औ।
ओरैनो नोंथाङा मा खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनो।
आङो ओरैनोथ' भलिबल फुटबल गेलेनानै बांसिन मोजां मोनो बांसिन। बिदिनो आङो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो आरो।
औ
ओरैनोलाय बांसिनानो हौवासाफोरनिया फुटबल क्रिकेटआ बांसिन गेलेनो मोजां मोनखानाय खेलाखा
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि साइडआव बिदि इसिबां क्रिकेट गेलेया नोंथां गेलेनाया खिन्थु फुटबल फोर भलिबलखौ बांसिन गेलेनाय जायो आरो भलिबलखौ बांसिन
ओ जोंनि साइदआवबो बारा बिदि क्रिकेट गेलेनायखौ नुवा नुनाया बांसिनानो काबादि गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरि बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ औ
जायगा लायै जायगासो नालाय गेलेगिरिफोरनि इन्टारेस्टआबो
नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ गेलेनायाबो मोनसे जोंनि फिउसारनि थाखाय मोजां जाहैयो उनाव बेखौथ' मिथिगौ जानांगौ नोंथाङाबो
मिथिगौ
खायसे खायसे सुबुंफोरा गेलेनायनि जोहैनो जे गावखौ सुंथानो हादों गावनि आथिङाव नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ
आरो बिदिनो इयुनावबो जोंनि गेजेराव आरो आरो गेलेगिरि ओंखारबावथों होननानै आं आसा थिबावो
थारैनो
जोंनि बर' समाजावबो दा खायसे गेलेगिरिफोरनि ओंखारबोनायनि जाहोनाव जोंखौ बर' हारि होननानै सिनायथि नो हादों आरो जों गावखौनो बहुद गोग्गाना लानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां जेरै दाथ' नै दुरां काप जानो थांगासिनो दा दुरां कापखौथ' मिथिगौ। जानांगौ नोंथाङा औ दाथ' जोंनि बड'लेण्ड एबसुयाबो बाहागो लागोनना दुरुं कापाव
औ
सिगांथ' जोंनि बड'लेण्ड एबसुखौ मिथियामोन। बड'लेण्डआव बिदि जोंनि बर' हारियाबो फुटबल जोनो हानाय माखासे गिदिर गिदिर टिमफोरजों चेलेन्ज खालामनो हानाय दङ होननानै नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ
नोंथाङा मा मा खेला नायनानै मोजां मोनो ओरैनो
काबादिखौ मोजां नाङो नायनानै आरो भलिबल खेला गेलेनायखौबो मोजां नाङो।
औ नोंथाङाथ' दाथ' नोंथां माने दाथ' फिफा वर्ल्ड कापनि सिजोन जादोंना नोंथाङा नायदोंना नायाखै?
बारा खेला नायनाय थाङा होनजायो आङो।
आदसा
खेलानि बागै इसिबां बारा इन्टारेस्ट गैया
औ औ औ
समाव बिदिनो खायसे समाव नायनाय थाङो माखौबा माखौबा खेलाखौ इन्टारेस्ट नुबाथाय
औ
नाथाय फ्रायानो खेलाखौ नायनाय जायादे आङो
औ नोंथांमोननि साइडआव फिल्डआ मोनबेसे दङ गंबेसे फिल्ड दं माने खेला गेलेनो थाखाय
खेला गेलेनो थाखायथ' जोंनि खाथियाव दा मोनसेल' फिल्ड दङ
औ
जोंनि न'निफ्राय एसे दुइ किल'मिटारसो जागोन गोजाना
औ जोंनिथिंजाय फिल्ड गैयैनि जाहोनावनो माने फुटबल खेला गेलेनायफोरखौनो जाया माने नोंथां
जोंनिथिंजाय दा आरो मानसिफोरा खारनाय खारनायनि थाखायनो खेलाफोरखौ दोनथ'जोबदों आरो गेलेनायखौ
अ
फिल्डआव दा बिदिनो मानसिफोरा साख्रि ख्रिनि थाखाय जुजिगासिनो दंना
औ औ नंगौ नोंथां
फिल्डावसो गेलेयोमोन नालाय गथ'फोरा
औ
दोनथ'नाय जादों आरो
औ नोंथाङाबो खारबाय दं नामा?
आंथ' दा खारनाय जायाखै जेबो
ट्राइ खालामनाखै होनबा नोंथाङा ना?
ट्रायथ' खालामदोंमोन गोबाङानो नाथाय जाफुङासै।
जाफु नाजाबावो नोंथां नाजानाय थायोबा सानसे जाफुंसार जायोनो नोंथां नोंगौ।
ओं नंनायालाय नंगौ गावनि खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजोंसो जिउआव जाफुंनो हायो नालाय।
नोंथाङाथ' ओ गिला गेलेनाय खेलाखौ नुवाखै होनदों नामा?
ओहो जोंनिथिंजाय आङो उन्दैनिफ्रायनो गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय खेलाखौ नुफेरासै नालाय बिनि बागै मिथिया मिथिनायबालाय आं खोन्थानो हागौमोन नों
औ आंबो मिथिया नोंथां गिला गेलेनायनि बागै खिन्थु माने बे बैसागुआवहाय क'क्राझारावहाय बावखुंग्रि मोनसे फेस्टिभेल जायो जे बेयावसो माने गिला गेलेनायखौ दाख्लै फार्स्ट टाइम नुजेनदों आरो आं थेवब्लाबो एसेबां बुजियाखै आरो बोरै बोरै
उम गेलेबाय थाबासो हुदा जाबा सो मिथिगौमोन नालाय माबायदि गेलेयो बेफोरनि बागै नोङो फोरमायनानै होनो हागौमोन।
औ नंगौ नोंथां
दा आंबो उन्दैनिफ्रायनो नुफेरासै जाहैबाय नालाय गिलानि बागै बारा इसिबां मिथिया ओरैनोलाय लेखाफोराव गिला माने अन्थाइखौ ना मा बिदिनो गन फिसाजों खुबैयोना मायो होननाय खोनादोंमोन आंबो।
औ बिलाइआ मोनसे बिफांनि फिथाइसो नोंथां‌।
बिफांनि फिथाइ
औ गिलाया खायसे दे जा गोन होमब्ला नोंथां जोंना टाइमआबो जाबाय औ दे। औ दे जागोन।